नोंथां।
औ होमबा नोंथां जोङो एसे ओ आबहावानि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथां दे सावरायजागोन।
औ होमबा जोङो आबहावा होनोबाथ' जोङो ओ बयबो मिथिखायो बा जोङो सुबुं माहारि एबा जोङो जिउ गोनां बेसादफोरा आबहावा एबा बारहावा अक्सिजेन बायदिसिना नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया एबा जोङो थांनानै थानाया गोब्राब बेनिखायनो जोङो बे आबहावानि आबहावानि सायावबो जोङो माने सांग्रां बयबो नोजोर लाखिनाया गाहाम जाहाथे जोङो बै आबहावा गुबुंनायफोरखौ होबथानो हायो बाबै होबथा गुबुंनायनिफ्राय जोङो माने ओ गुबुं होनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ बेफोरबायदिनि सायाव दा जोङो ओ गुबुंनायनि फारसे जोङो बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जों आबहावाखौ गुबुंनायखौ नुनो मोनो जेरै दै दै बार सोदोब बेफोरबायदि जों गुबुंनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदि ओ जोङो दै गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जोंनि ओ नोगोरमाफोराव बा सोहोरफोराव बैफोर ड्रेननिफ्राय गलांनाय माखासे दै मैला बैफोर ड्रेनाव आरो ड्रेननि दै होनोब्लाथ' जों मिथिखायो बायदिसिना टयलेटफोरनिफ्राय बा लेट्रिन बायदिसिना मैला जायगानिफ्राय गलांनाय दैयासो जोंनि बे ड्रेनजों बोहैयो बे ड्रेनजों बोहैनाय दैखौनो बे नालानिफ्राय बोहैनाय दै दै खौ जोङो बै लैथोमाफोराव बा लैथो दैमाफोराव जोङो हगारनानै होनायनि थाखायनो जोङो दैखौ गुबुंनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि मैलाया ओ लैथो बा दैमाफोराव गोलैहैनायनि जाहोनावनो जोङो बे दैखौ गुबुंनायखौ खौ नुनो मोनो दा लोगोसे आरो जोङो आबाद मावनाय समाव बा दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबाद बायदिसिना आबाद मावनाय समाव जोङो ओ बेयाव एम्फौ फोथैनो थाखाय मुलि होनाय लोगोसे जोङो रासायनारि माखासे रोखोमनि हासारफोर होनाय दा बैफोर ओ माखासे एम्फौ फोथैनो थाखाय मुलि होनाय बे मुलि होनायाव जोंहा बे मुलि होनायजोंल' ओ जोबनानै थाङा बेयाव बे दैयाव थानाय माखासे जोंहा एम्फौ एनला जेरै एम्बु बायदिसिना एम्फौ जिबौ बेफोरबो माने थैयो बे थैनायनि गेजेरजोंनो बेफोर सेवनानै दैया गुबुंनायनि नि मोनसे जाहोन होननानै जों बुंनांगोन लोगोसे बैफोर हासारफोरा ओ आरो मुलिफ्रा बोहैखारबोनानै बेबायदिनो ओ गलायनानै गलाय मोनद्रे जानानै जोंनि दैया गुबुंले जानाय खो जों नुनो मोनदों लोगोसे जों माखासे दारिमिनफोराव गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रि एबा जोंनि कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बै दैफोरखौ बिसोरो मानोना मोनसे दाबसे जायगायावनो जमा खालामनानै दोनालासिनो बिदिनो लैथोफोराव एबा गिदिर गिदिर दैमा दैसाफोराव हगारना हरनायनि जाहोनावनो बैफोर बेनि जाहोनावबो जोंनि दैया गुबुंले जादों आरो। आरो जोङो बार गुबुंनाय होनोब्लाथ' आरो जोङो बयबो मिथि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे होंगो दोंगो माखासे ओ गारि मथरफोराबो बांबोदों सालायनाया थिग बेबायदिनो बै गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै ओ उखुन्दैफोरजोंनो बा बिनि गुदुं थाव खालामामनाय ओंखारनाय गुदुं ओ बार एबा ओ उखुन्दै बेफोरनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गुबुंले जानो हमदों लोगोसे माने बि जोंनि बिदुंआो बांबोनो हमदों आरो गरम गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबोसिनदों
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो आरो बे ओ कल कालख- कलकारखानाफोराव बा दारिमिनफोराव माने हर सान माखासे अर जोंबाय थानायखौ नुनो मोनो बा मा बानायनाय माबा माबि मुवा बेसाद बानायनायावहा बैफोर हर सान अरजोंबाय थानाय बेयावहा उखुन्दै गनाय बे उखुन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ आबहावाया गुबुंदों होननानै जोङो बुंन-बुंनांगोन आरो ओ ओमबा नोंथाङा बेफोरखौ जोङो माबायदि ओ संरैखा खालामनो हायो बा जोङो बेखौ होबथानो थाखाय मा मा जों राहा लानो हायो बा लानांगौ बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दाथ' नोंथाङा ओ आबहावानि सोमोन्दै गुवारैयैनो बुंलांखाबाय आं एसे बुंदेरना होनसै जोंहाथ' आबहावा होनना बुंब्लाथ' सुबुंजों एबा जायफोर जिउ जिउ गोनां बेजों लोगोसे ओ आबहावाया थोंजोङै नङाब्लाबो खेंख्लायै सोमोन्दो दं आबहावा आरो सुबुंनि गेजेराव जेराव मोनसे एंगारै सोमोन्दो मानोना जोंनि थांना थानायनि मोन फ्रोमबो जों जायफोर गोनांथि जायो हां लानायखौ लानानै जोंनि जानाय आदारसिम जों मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो दा नोंथाङा दै गोबुंनिनायनि सोमोन्दै बुंलांबाय औ थारैनो जे जोंनिफ्राय ओंखारनाय कल खा कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय दैफोर एबा जों जायफोरखौ जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायो बेफोर दै फ्रा दैमाफोराव गोल्लैहैनानै दैमाखौ गुबुंले खालामदों ओ बिनिफ्राय जोङो नोंथाङा बुंलांबाय जे आबादाव बाहायनाय रासायनारि हासारफोर औ थारै नोंगौ बेफोरबो अखा हायोब्लाथाय ओ अखाजों लोगोसे सुस्र' जालांनानै दैमाफोराव गोगलैलाङो आरो बेखौ दैमाफोरनो बोहैलांनानै लैथोआव गोरोबफैयो दा बेनिखायनो जोंनि बे दैफ्रा गुबुंले जाबोदों दा बेखौ होबथानायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोङो ओ दैखौ नांगौबायायदि बिबाङाव बाहायनो नांगोन जानला मेनला ओरैनो नाङि समाव बाहायनो नाङा
औ
जोङो मोनफ्रोमबो जाय जायफोरखौ बुंहोबाय दङ एबा जायफोरबायदि ओ गुबुंनायखौ जों होबथानो जोंनि आखायाव दङ जानो हानाय बेफोरबायदि स्टेप्सखौ जों लानो नांगोन बेनिफ्राय ओ दा जेरैजाय जोंहा गोग्गोमै आबहावाखौ गुबुंले खालामदों होनबा जोंनि बाहायनायाव प्लास्टिक बाहायनाय
औ
जों बेखौ होबथानोब्ला दाथ' नाय नोंथां जों बेखौ हायाव गारनानै दोनोब्लाबो बे हाया जोंहा गुबुंगोन आरो जों बेखौ सावोब्लाबो जोंहा बारा गुबुंले जागोन जेरैबाबो जोंहा खहा दङ दा बेनि सोलायै जों मा खालामनाय जायखौ जों बुङो इंराजियाव रिइउस साइकलिक होननानै
औ
दा जों बेखौ बाहायनो हायो नामा नोंथां जेरै जाय जोङो मोनसे प्लास्टिकनि मुवाखौ बाहायबाय बेखौ बाहाय खांनायनि उनावहाय जोङो ओरैनो हायाव गारना दोनाबालानो एबा जों सावा सावालासिनो गुबुन मोनसे खामानियाव बाहायनो हायो नामा बेखौ जोंङो रिसाइकेल खालामनो हायो नामा बे मोनसे प्रसेसखौ लायो ना नोंथां जोंनि आबहावाखौ गुबुंनाया जेसेबां बांसिन गुबुंदों बेनिफ्राय खमाव फैगोन बायदि नुनो मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बिफां गायनाया हाबाफारिखौ लानो नांगोन जोंनियाथ' ओ नोंथां बा जुनावसो जों गायो बिफां बाखि समावथ' जोङो बिफाङा मा बेखौ जेबो जों थालखौनो लाया दा बेबायदि जायोब्ला जोङो गुबुंनायखौ होबथानो हानाय नोङा। जोंनि थाखाय सामफ्रोमबो दिनानो बा जुन जानो नांगोन जोङो फांसे बिफांखौ दानफायोब्ला फांब्रै फांबा बिफां गायदेर नांगोन बेखौ जों गोदोबो फरायबोनो मोनदों। दा बेफोरबायदि स्टेप्सखौ लायोबा मोजां जायो आरो नोंथां दानिया नोंथाङा एसे आंनो फोरमायबावदो जे जोङो आरो मा मा गुबुंनायाव जों माबायदि स्टेपस फोरखौ लायोबा मोजां जागोन
औ नोंगौ जोङो ओ बार गुबुंनायनि बेलायाव जोङो बै बार गुबुंनायखौ होबथानो थाखाय बा जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो बै ओ माखासे थावजों खारनाय पेट्रल डिजेलजों सालायजानाय मेसिन एबा खारनाय गारिफोरखौ जोङो खमायनानै आथिखालाव जोङो ओंखारनाय मोननो हानाय बै मोब्लिबजों एबा बेटेरिजों खारनाय बेैफोर गारिफोरखौ जोङो बाहायनो थाखाय जोङो लानांसिगौ आरो बा लानांगोन। अब्लानिया जोंनि ओ जों बे गारि मथर खारनायफोरा थावजों खारनायफोरा खमायलाङोब्ला बिनि उखुन्दै गनायफ्रा जोंबो खमायलांगोन बेबायदिनो ओ जोङो आबहावाखौ ओ रैखाथि होनो हागोन। लोगोसे जोङो आथिखालाव नुनो मोनो माखासे बिफां लाइफां बा हाजो हालानि ओ हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो। हा बैफोर बिफां लाइफां दाननाय लोगोसे हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनायनि ओ दानस्रांनायफोरखौ जोङो माने होबथानांगोन एबा जोङो संरैखा होनो नाजानांगोन। लोगोसे बेखौ होबथानानै आरो जोङो ओ बिफां गायनो थाखाय जोङो नाजानांगोन जों जेरै जोङो न'फोराव थानायखौ जों नांगौ समाव बिफांफोरखौ दानोब्लाबो जों बिनि सोलायै फांसे बिफां दाननायनि सोलायै जोङो फांनै फांथाम जोङो गायदेरनानै होयोब्ला बा गायनानै जोथोन लानानै जोङो फेदेरोब्ला बेबायदिनो जोङो बे आबहावानि जा गुबुंनाय एबा जोंनि ओ बिदुं दुंनाय साननि बिदुं दुंनाय बेफोरखौ जोङो एसे माने संरै खा होनानै जोङो माने एसे कन्ट्रलाव लाबोनो हागोन आरो बेखौ। बेबायदि ओ जोङो हाबाफोरखौ लानांगोन एबा जोङो माने बयबो बेखौ मावनो नाजानांगोन लोगोसे जोङो दै गुबुंनाय होनोब्ला बे दै गुबुंनायनि ओ जाहोनखौ जोङो होबथानो थाखाय बैफोर ओ ड्रेननिफ्राय गलांनाय माखासे दै मै दै मैलाफोरखौ जोङो बे लैथो एबा दैमाफोराव जोङो खोलैहैयालासिनो जोङो माख ओ बबेबा मोनसे आलादा जायगायाव जोङो हाखर एबा बेबायदिनो ओ हाखर जावनानै ओ माथावरि खोथेनानै जोङो बे जायगायाव दाबसे जायगायावल' जोङो बेफोरखौ जमा खोलैयोबा बा गारनो गारोब्ला दोनोब्ला अब्लानिया ओ जों बै दैमाफोराव मोजां दैमाफोराव बा लैथोफोराव गोलैहैयाब्ला अब्लानिया जोङो बै ओ गुबुंनायनिफ्राय एसे होबथानो हागोन आरो दैखौ ओ लोगोसे जोङो आरो माखासे बे रासायनारि मुलि एबा हासारफोर जोङो माइ गायनायाव बाहायनायखौ जोङो जुदि नागारनानै जोंनि अर्गेनिक माखासे गोबोरखि हासार बा बिदिनो ओ खानस्रिजों बानायजानाय बा मैगं-थाइगं बा बायदिसिना बिलाइफोरजों ओ बानायजानाय बे हासारखौ बाहायोब्ला लोगोसे आरो जोङो माखासे बिलाइ गोखा-गोखै बा ओ दंफांनि रोदाफोरजों जोङो ओ बे एम्फौ होखारनो थाखाय जोङो मुलिफोरखौ बेबायदि बानायनानै जों बाहायोब्ला ओ बैफोर ओ दै गुबुंनाया माने होबथाजागोन एबा रैखा मोनगोन आरो जोङो। ओमफ्राय ओ लोगोसे आरो जोङो हा गुबनाय बे हा-हाब-गुबुंनायनि बेलायावबो जोङो ओ बेफोर गुबुंनाया जाबाय बे प्लास्टिक जोङो गोबां रोखोमनि मुवा-बेसादफोर लायो-लाबोयोब्ला जोङो प्लास्टिकआव मोननो हायोबा प्लास्टिकआव लानानै फैयो बैफोर प्लास्टिकफोरखौनो जोङो ओ जानला-मोनानला गारनानै दोननायनि जाहोनाव बियो हायाव थादेरनानै जोंनि हाया माने बहमनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरो प्लास्टिकफोरखौ जोङो नुनो मोनोदि माने जौसे बोसोर थाब्लाबो ओ बेयो फोननो रोङा बा सेवनो रोङा। बे जेरै दङ बिदिनो थानायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बैफोर प्लास्टिक ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो गारालासिनो ओ फिन जमा खालामनानै ओ नोंथाङा जेरै दहाय बुंनाय बायदि रिसाइखोल ओ खालामनाय बेफोर हाबायाव जों बाहायफिनोब्ला माने बेफोरबायदि हा गुबुंनाया जोंनियाव जानाय नङा आरो। माने मोनसे फिन खामानियाव बेयाव बाहायजाफिनबाय ओमफ्राय बिथिं ओ जानला-मोनला गारनायाबो जानाय नंला हायाबो गुबुंनाय नंला। बेबायदि जोङो रैखा खालामनो हागोन। ओ लोगोसे जोङो बे आरो उम बायदिसिना जोङो रासायनारि हासार, मुलिफोर ओ ए-एम्फौफोर थैनायनि मुलिफोर बाहायनायनि जाहोनावबो जोंनि हानि माखासे मोजां जिउसाफोरा थैलांनो एबा गोमालांनो हमदों। जायनि थाखाय ओ जोङो आबादफोर गायोब्ला मोजां आबादफोर मोननो हाया एबा जोंनि बे हाफोरा ओ एगदम गोरा राखाव हास्राव ओ जालांनायखौ जों नुनो मोनदों, ओ माने बेफोरबायदि रासायनारि हासार होआब्लानो जोङो आबाद जाया बा बिफां-लाइफां जोङो गायनो हाया बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेनिखायनो जों बेफोरखौ गारनानै जोङो हासार ओ रा-रासायनारि हासारफोर बाहायोब्ला जोबोद मोजां जागोन आरो होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ औ दे
औ दे होमबा नोंथां।